हेल' हेल' खोनादों ना?
औ खोनादों
अ अ औ खोनादों आंबो ओ जोङोहा दायो ओ बर' हारिनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायगोन ओ गोदो गोदायहाय बर' हारिफोराहा माबायदि जिउ खुंदोंमोन आरो दानि प्रेजेन्ट समावहा दायो माबायदि बर'फोराहा जिउ खुंदों जों बेनि सोमोन्दै रायलायगोन ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा गोदो गोदाय जोंनि बर' रायजोआवहा माबायदि संसार जादोंमोन आरो माबायदि जिउ खुंदोंमोन।
औ बुंनो हागोन ओ गोदोआवहा जेखौ जोङो खोनाबोदों आबै आबौमोननिफ्राय बा ओ जोंनि आइ आफ फामोननिफ्राय बेखौनो आङो एसे बुंनोसै ओ गो दो गोदाय जिहेथु जोंनि ओ आब बै आबौमोननि जिउ खुंनाय बा गोदो गोदायनि जिउ खुंनाय बेफोरो माने ओ गोदोनिफ्रायनो आबाद आबाद मावनानै सोलिबोनाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो। आरो बिनि अनगायै मैहुर खालामनाय बिदिनो हाग्रा बंग्रा थांनानै ओ मैहुर खालामनानै जिखौ मोनो बेफोरखौनो लाब बोनानै बेबायदि ओ जानाय बेफोरबायदिनो जिउ खुंबोनाय बेखौ मिथिनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो ना हमनाय गोदोनिफ्राय जोंनि ओ जि बर' हारिफोर बि माने ना हमनानै बिबायदिनो जिउ खुंबोदों आरो बिनि अनगायैबो बिदिनो ओ दंफांफोर लायनानै बिबायदिनो बनफोर रोगानानै बेबायदिनो जिउ खुंबोनाय बेफोरखौ आङो मि थिना मोनो आरो
आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जेनेबा ओ दानि मा सिगांनिफ्राय लानानैहा जेनेबा दायो माबायदि बिसोरोहा जिउ खुंबोदों जेनेबा सिगाङावथ' बिसोरोहा एसेबां रोङामोन दायोहा माबायदि जौगाबोखो ओ बिसोरो जिउ खुंनायावहा बुंनो हागोन न खोनादों ना खोनादों ना हेलौ खोनादोंना हेलौ
औ खोनादों
नोंहा नेटवर्क गैया दा
मुं हागोन मा औ खोनाबायना एबाराव
औ सोंफिन्नो हागोन
अ नों मा बुंनायमोन बेखौ बुंफिननो हागोन नामा खनसे
ओ जेनेबा ओ गोदो गोदाय जोंनि बर' रायजोआवहा जेनेबा एसेबां मोजाङै ओ माने जिउ खुङाखैमोन आरो माने एसेबां रोङामोन बाट ओ दायो ओ हा जेनेबा सिगांनिफ्राय लानानैहा दायो ओ माबायदि बिसोरोहा जायो जिउ खुंदों जेनेबा डफारेन्स बिटुइनखौहा खिथानो हागोन नामा जेनेबा सिगाङाव खुंनाय आरो जाय खुंनाय माबायदि सोलायखो बिनि सोमोन्दै
औ हागोन गोदोआवहा जोंनि बर' हारिया जेनेबा आं दानिसो जि बुंलांबाय आबादाव सोनारनानै थायोमोन ओ बिबदिनो मैहुर खालामनाय बेफोराव सोनारनानै थायोमोन दानि नुनायावहा जोंनि बर'फ्रा माने जोबोद जौगाबोबाय आरो गोदोनिफ्राय लानानै दायो फरायनाय फारसेथिं लानानै गोबां जौगाबोबाय बिनि अनगायै आबादाथ' दङ दासिमबो आबाद खालामनानै गोबांफोरानो बिबायदिनो जिउ खुङो आरो बिनि अनगायैबो ओ गोबांफोरा माने साख्रि मावनाय बेफोरबायदि जाबोबाय आरो साख्रि मावनानै बेबायदिनो जिउ खुंनाय आरो बिदिनो बेफार फालांगिफोर मावनानै जिउ खुंनाय माने सिगांनिफ्राय दा नायोबोला दानि जिउआवहा माने दानि जिउ खुंनाया एसे गोरलै जाबोनायखौ नु बाय आरो सिगाङाव माने गावनि बोलो जोंनो जुजिनानै बेबादि मावख्रुबनानै बेबादिनो जिउ खुंनो गोनां जायोमोन दायो मानि गावनि मेलेमखौ बाहायनानै जोंनि बर' हारिफ्राबो मा जिउ खुंबोनो रोंदोंसै आरो गावनि जे मेलेमखौ गावनि जे आयदियाफोर दङ फोरखौ बाहायनानै जिउ खुंनो रोंनाय बेखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नों ओ नोंथांनि बुजिनायाव जेनेबा नोंथांनि मिथिनायाव ओ गोदोनि बेबायदिनो बर'फोरनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुं नुनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा आरो बिनि अनगायैबो माबाफोर जुदि नोंथाङा बुंनो इसाब्ला बुंनो हागोन
जों मिथियो बा आंनि मिथिनाय बायदिब्ला आरो सिगाङावथ' जोंनि आबौ आबैमोनाथ' ओ गामियावसो जिउ खुङोमोन। आरो ओ बिदि सोहोर फोरावहा बिदि बिसोरो थाफेराखैमोन बा थायाखै बिसोरो गामियावहा बिसोरो जिउ खुंदोंमोन आरो आबादफोर मावनानै बिसोरो जादोंमोन आरो जोंफोरहा जोंनि जारिमिनाव जोङो नायोबा नुयो ओ जे जोंनि आबौ आबैमोना सिगाङावहा बिसोरो दैसा जिं जिंफोरावहा बिसोरो रायजो जानायफोरखौ जोङो नुयो आरो बिसोरो हाग्रा खाथि दैजिं बेबायदि जायगाफोरावहाय बिसोरखौ जोङो रायजो जानायखौ नुयो आरो बिसोरो बेयावनो ओ गावैसोरनि नांगौफोरखौ बुथुमनानै लायोमोन हाग्रानिफ्राय फिथाइ सामथाइ आरो बिदिनो जिब जुनारफोरखौ बिसोरो मैहुर खालामनानै जोङो जानायफोरखौ नुयो आरो बिसोरो आबाद मावनानैबो जादोंमोन आरो जोङो नुनो मोनो जे गोदो गोदायहाय बिसोरहा बिदि एसेबां बिदि जौगानाय बिदि नङामोन बिसोरोहा आरो बिसोरहा मान बिदि फरायसालिफोरावहा जोङो एसेबां बिदि थांनायफोरखौ जों नुवाखै माने खम आरो आरो गोदो गोदायहाय बिसोरो जोबोद खन्थाइ रायथाइ फोरफोरखौ जोङो लिरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो जोङो बिसोरो बिदिनो खन्थाइ रायथाइ लिरनानैहाय बिसोरो बेबायदिनो सोलोंथाइखौहाय बिसोरो बेबायदिनो गोजौसिम बिदिनो लाबोदोंमोन बाट जोङो दायो नायोबा जोङो नुयोदि जोंहा दायो बिदिनो गोबां जोंनि बर' हारिखौहा जोङो जौगानायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोबां जोङो दायो जोङो नुनो मोनो जे जोंनि बर' रायजोआवहा जोंफोरा गावनि मोनसे आंबो जोंहा राव दङ आरो जोङो बेखौहा नुनो मोनो बिदिनो गाहाय फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालिफोरावहा जोंफोरो गावनि रावजोंहा जोङो फरायनो मोनो जोङो आरो गोबां बिदिनो फरायसाफोरखौ जों फरायनायखौ नुयो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया बिदिनो जौगाबोबाय थादों। आरो जोंफोरनो नुयो जोङो माने सिगांनि समावथ' जोंनि बर' हारियाहा बिदिनो गामिफोराव सोलिनानै जानायफोरखौ जोङो नुदों आरो गोबांथार बिदि स्कुलफोराव जोङो फरायसालिफोराव थांनाय। ' जोङो नुवाखैमोन आरो मिथियाखैमोन बाट जोङो दायो नायोबा मिथियो जे जोंनि बर' हारियावबो माने ओ गोबांथार बिदिनो गोजौ फरायनाय बिदिनो सुबुंफोर दङ ए पि एस सि पास जानाय बेफोरबायदि दङ डक्टर फरायनाय बिदि जोङो ओंखारनाय खौ नुबाय आरो सोहोर सोहोरफोरावबो जोङो थानायफोरखौ जों नुबाय आरो ओ जों फोरो नायनो हायो दायोहा ओ ओ जोंनि बर' हारियावहा बिदिनो खालि आबाद मावनानैल' जानायखौ जोङो नुनो मोना बिदिनो फालांगियारि बिदिनो जोङो गोदो गोदेर फालांगि मावनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो ओ बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथार थाव मानो होनोमबोला जोबोद गाहाय थाखोनिफ्राय बिदिनो गोजौ थाखोसिम जोङो बिदि ओ जौगानायखौ जोङो नुबोदों आरो जोङो बेबायदिनो आरो जौगालांबाय थानांगौ नोंथाङाबो बुंनो सानगोन नामा जेनेबा बियो जौगानाया जोंनि थाखाय मोजां ना ना गाज्रि आरो जोंफोरो बिनिख्रइ माबायदि बांसिन जोंनि बर' हारिखौहा गोजौआव लांनो हागोन
औ आंनि बायदिब्ला सिगांनिफ्राय द जिहेथु सोलायनाय फैदों जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव बा बर'नि जिउ खुंनायाव बियो आंनि थाखाय मोजाङानो। मानो होनोब्ला बै समावहा जिहेथु बर'फ्रा आं बुंलांबाय दहायनो जे बर'फ्रा गोबां फोथार मावख्रुबनानैसो बेबायदि जिउ खुङोमोन दायो बेबायदिनो गावनि मेलेमखौ बाहायनानै बेबायदि जिउ खुंबोदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोर मावनानैबो माने जेसेबांखिनि गोदोनि समाव जोंनि बर' हारिया जेसेबां गाहायाव दङमोन दायो बिनिफ्राय एसेबाबो गोजौआव हाब फैबाय बियो माने जों साफ्रोमनिबो थाखाय आंनि थाखायल' नङा जों साफ्रोम बर'फोरनि थाखायनो बियो मोनसे मोजां आरो जिहेतु जोंनि बर'फ्रा सिगाङाव जिहेथु जिब जुनारफोरल' फियोमोन नङासै जिब जुनारफोर फिनानै बेखौ ओरैनो जानायनि थाखाय बा जि थाइसे थाइनै फानना फाननानै मोननाय बेखौ एसे एनैल' बे माने बिबायदि गोजौ लेभेलसिम थांनाय बेफोरबायदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बियो नङामोन जोंनि जितु जिब जुनारफोर फिसिनाय बेफोरो नाथाय दायो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव जि गोदोआवबो दंखायोमोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जि जिब जुनार फिसिनायफोर ओम दायो दासिमबो दोङो ना थाय बियो गोदोनिफ्राय दायो एसे आलादा जाबोबाय। जोंनि जिथु ओ जिब जुनार फिसिनायफोर बियो माने फा फार्म बायदि बेबायदि जाबोदों आरो फार्म फोर आरो बे जोंनि बियो मानोे जोंनि जिउ खुंनाय बा जोंनि जिउ राहा लामायाव बियो मोनसे हेफाजाब होबोदों आरो बियो माने गोजौसिम सिनायथि होबोदों जे बर' फोराबो जेन ओ जि दाउफोर फियो अमाफोर फियो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोर फियो बेयो माने गोजौ लेभेलसिम थांदों आरो बिनि गेजेरजों गुबुनफोराबो मिथिनानै आरो गुबुनफोरनोबो माने थुलुंगा होनो हादों जे बर'फोरनि गेजेरावनो ओ बेबायदि मोनसे फिनानै ओ गेदेर खालामनाया ओ गावनि जिउआव थांना थोनाय थानायनि थाखाय मोनसे गेदेर राहा लामा सहाय खालामो आरो बिनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनानै गावनि न'खरफोरखौ फेदेरनो हायो गावनिनाव न'खरनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो बेखौ माने बिदिन्थि बायदि दिन्थिनो हादों आरो गुबुन फोरनि लागैबो। बेफोरखौ नुनानै जोंनि ओ बर'फ्रा गुबुनफोराबो माने सोलोंनो हमदों आरो बेबायदिनो डेभलप जाबोदों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहा बिनिखायनो आं सानो गोदोनिफ्राय माने जिहेथु दायो सोलायनाय ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव फैदों बियो माने मो मोजांआनो होननानै आं सानो।
आङो बुंनो सानोदि ओ जोंफोरहा जोङो बे जौगानायखौहाय जोङो बेबायदिनो गोजौ होलांबाय थानांगोन आरो जोङो बांसिननिख्रुइ बांसिन जोङो बिदिनो नाजाबाय थानांगोन आरो जोङो नाजाग्रा जानांगोन। अब्लानिया जोङोहा जोंनि बे बर' हारिख खौ आरो बांसिन जौगाहोनो हागोन जोङो फरायनायावनो जा जोङो मावनाय दांनायावनो जा फालांगि मावनायावनो जा एबा जोंफोरो गाननाय जोमनाय हारिखो लानानै हारिमुखो लानानै जोंफोरो आरोबाव बिदिनो जौगाहोलांनो हागोन बिनिखायनो जों मा खालामनां दायो गासैबो जोङो एकदम नाजाग्रा जानांगोन।
औ बिदिब्ला ओ जोंनि सावरायनायखो बेसेआवनो दोनथ'नोसै ना? दे औ दे गोजोनथों।